औ औ खोनादों।
औ आं नोंथांजों मोनसे बाथ्रानि सायावसो सावरायनो हरदोंमोन। खोनादोंना?
नोंगौ।
औ। दैबाना-दैबानानि सायाव एसे फोरमायनो हा गोन नामा नोंथाङा? फोरमायदो एसे। हेल'! हेल'! हेलौ।
औ।
खोनादोंना दे बुंदो एसे।
औ दैबाना। औ-औ दैबानानि सोमोन्दै।
खागौ दैबाना-दैबानाया जाहैबाय दैज्लां बोथोराव जायो। दै बानाया दिनै दैबाना होनबाथाय जों मोनसे जोबोद गिख्रंथाव जायो दै बानाया जेरै दा दैज्लां बोथोर नाथाय जों साननैसोनि‌ सिगां जोंनि गेजेराव बा बा जोंनि आइजि दै बानाया गोबां गोहोम खोख्लैलांदों जेरै माखासे सुबुंफोरनि न' बां जेरै बिदिनो सुबुंमाहारिनि मासे थाग्रा न' बिदिनो माखासे जिब जुनार बा बेदिनो माखासे आबाद फोथारफोरखौ लोमजोबनानै माखासे सिनेमा खालामनायखौ जों बे समाव नुदों एबा जों मिथिनो मोनदों माखासे खौरां बिजों फोरनि गेजेरजों थ' बेबायदिनो माखासे जों माखासे रेलामा माखासे हाइ वाइफोरखौ दिनै खुरखालांदों थिग बेबायदिनो खुरखालांनायखौ जों नुनो मोन्दों थि बेबायदिनो दैबानाया दिनै जोंनि सुबुं माहारिनि माखासे जायफोर सुबुं माहारि दा दिनै दैमा जिंफ्राव रायजो जायो बे बैफोर दैमा जिङाव रायजो जानाय समफ्राव दिनै दै बानानि हालाय हाफायाव दिनै न' गारनानै थांनांगौ जादों दिनै एबा नोंथांमोन निथिं दैबानाया माबायदि गोहोम खोलैदों बै समाव नोथा फोरमायनो हागोन नामा?
जे औ हागोन नोंथां जोंनिथिंथ' दैबानाया इसिबां बे बायफोरबायदि जाया बुंनो थाङोब्ला जायानो होनजायो जोंनियाव। दैबाना जाफेरनाय माबा जायाखै आरो। जोंनियाव बे जोंनि एरियायाव।
सिगां समफोराव बेफोरो मा खोनादों सिगां समफोराव बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि दैबानाफोर नोंथांमोनथिं बेफोरबायदि आबादफोर अख' खालामनाय बा बेफोरबायदि न' सुबुंमाहारिनि न'फोरखौ सिलिंखार खालामनाय बेबायदि जायाखै नामा एबा जाफेराखै नामा?
औहो ओ ओहोदि बे जोंनि जोंनि खाथि खालानि एरियायाव बेफोरबायदि एसेबां मानि गाज्रि गोहोम खोलैनाय बेफोरबायदि दैबाना जाफेराखै आरो। ओ नोंगौ नोंथां बुंनाया नंगौ। जा फोरमायलांदों नोंथाङा बेफोर गासिबो नंगौआनो‌। दैबानाया माखासे मो मोजांबो लाबोयो गाज्रिबो लाबोयो। जेनेबा बुंनो थाङोबा दैबानाजों बुखारनानै फैनाय बै मानो उम हासार गोनां हाफोरा ओ बेफोरो फैसा औ बुंदे नोंथां। खोनादोंना? हेलौ‌।
जिथु दु दैबाना जायोबाथाय सबुं माहारिनि लाब जायोना नोंथां फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन एसे औ खोनादों।
औ दैबानाया सुबुंनि मोजांबो लाबोयो ओमफ्राय मा खहाबो खालामोआरो। मोननै मोननैबो थायो दैबानायाव उम ओ खहा होननानै बुंनो थाङोब्ला नोंथाङानो नोंथाङा दहाय सिगाङाव जा फोरमायलांदों बेफोरनो जाहैबाय दैबानानि खहाफोर ओमफ्राय दैबानानि मुलाम्फा होनोबा जेरै बुंनो थाङोब्ला दाबसे जायगानिफ्राय खुरखानानै लाबोनाय बै हाफोर जेनेबा गाज्रि जाबोर जोथोर बेफोरो बेफोराव माखासे उम माने हासार गोनां बेसादफोर थायो बेफोरखौ बुखारनानै लाबोनानै दाबसे बे जेनेबा आबाद फोथारारि बेफोरबायदियाव जमा जाफैयोब्ला बे हाया हासार गोनां जायो बेफोरबायदि आरो। बेफोरनो मुलाम्फा औ
बिदिनो खहा जानाय होनबाथाय माबायदि खाहा जायो दैबानायाव खहा जानायखौ फोरमायनो हागोन नामा इसे नोंथांमोन
ओ खहा जानायखौथ' नोंथाङानो बुंखाबाय। ओ नोंथाङानो बुंखादों खहा जानायखौ जेनेबा न' बां सिफायो दैबाना बे दै जिं खाथिया दै खाथिफोराव ओ थानाय जेनेबा बे न' बांफोरखौ सिलिंखार खालामो हा खुरखायो हा गिसि गायो बेफोरनो आरो। खोनादोंना?
नंगौ
औ
ना
ओ नोंथांमोननि जायगायाव औ खोनादों नोंथांमोननि जायगायाव बेफोरबायदि जादोंना?
नंगौ जिथु नुबाय आं दहायनो फोरमायखादों जोंनि जायगायाव दै बानाया जोबोद गोहोम खोख्लैदों एबा जोंनि एरियाव। नंगौ दिनै जोंनि जिथुनोखि दैबानाया दिनै आसाम नाङैनो बा दिनै इण्डिया नाङैनो बा भारतबर्स नाङैनो माखासे गोमसार होदों बा जोङो ना माखासे मिडियानि गेजेरजों दैमानाफोरखौ जोङो दिनै मोनबाय थादों जिथु दै दैज्लां बोथोर दैबानायाव जोङो रोखोमनि जों न' बायनाय बेैनो माखासे आबाद फोथारखौ खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों दैबानाया नोंगौ दैबानाया उसुं आरो खब खालाम। लाबबो खालामो मासोरै लाब जायो होनबाथाय जिथु मोनसे हाजोफोरखौ दिनै गरा खानानै एबा गिसि गानानै गुलांनानै बे दैमाया मोनसे हा बे दैमा दै दैमाया मोनसे जागाखो एबा मोनसे गोथौ थाखफोरखौ खबैयो बे खुबैनायजों लोगोसे बैफोर जागाफोरा बोरि जायो बोरि जानाय मासिया सुबुंफोरा लाब जायो जेरै खहा जायो होनना बुङोबाथाय न' बांफोरखौ लोमजोबनानै दिनै आबाद फोथारफोरखौ सिलिंखा खालामनाय बेफोरखौ खहा जायो। जेरै दैमा जिङाव रायजो जानाय सुबुं सुबुंफोरखौ दिनै दैया एबा दैमा दै दैमाफ्रा दिनै माखासे न'खरखौ बुखारलांनाय लोगोसे गोसि गानानै न'खरखौ बुखारलांनायजों लोगोसे बेबायदिनो माखासे जिब जन्थ मोसौ बोरमाफोरखौ बोहैलांनायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो माखासे रोजा रोजा आबाद बोथोरफोराव दिनै माखासे बनफोरखौ जों गारना दोननायखौ नुनो मोनदों नंगौ आरो दैनि गेजेरजों माखासे जोङो बेमारफोर जोङो सोमजिनो हायो एबा जोङो माखासे दैनि गेजेरजों माखासे जोंनि बियो बिगुरनि बेरामखौ बै टाउन बेफोरबायदिनो लेथ्रा लेथ्रि मास्टार राद माखासे मुवा बेसादफोर सावनायफोरखौ टाउन सहरखौ गारो बेफोर गारनायफोरा दिनै दैलां बोथोराव माखासे दै बाव फैनाय माखासे जोंनि बिगुर बेराम मोनदों दैनि जिथुनाखि गारनाय जितुनु हायाव गारना दोननाय माखासे पेकेथ' उमफोर माखासे सेवनाय मुवाफोरखौ दिनै दैबानाय बुखारनानै जोंनि गाहाय ओनसोलाव लाबोयोबा जोंनि गोथौ ओनसोलाव लाबोनानै जोंनि बे गाहाय ओनसोलनि जिनिखि हानि जिखुनु बि हा गेब् गोेब्रनाय बेफोरखौ गाज्रि खालामै दोनो बेफोरखो पेकेटफल पेकेटफोरखौ माखासे जाबरफोर दिनै दैबानि खारनानै एबा बोखांनानै जोंनि बेफोर बोरै जायगाफ्राव गारना दोनैनो माखासे सुबुंफोरनि जेंना जेंसि मोगा मोगि जानांगोन दं बे दै बानानि बेलायाव नोंथा माबा मोनसे एबा नोंथा बेफोरनि बागै मिथिबावगौ एबा बुंनो सानो नामा जेनेबा जिदुनिखि दैबानानि सायाव?
बुंनो थाङोब्ला दैबानाजों बांसिन खहा सुबुंनि खहा जानायफोरखौ नुनो मोनो। ओ न' बाना बे दैबानाजों न'फोर बाय न'फोर बायनायफोराव सुबुंफोरा थानो जायगा गैयि जायो‌। ओ केम्पफोराव थांनो गोनां जायो जाग्रा मुवा नि जोमग्रा ओ जोमग्रा सि बेफोरनि आंखालफोर गोग्लैनाय आंखालफोराव गोग्लैनायखौ नुनो मोनो आरो‌।
नंगौ
उम
नंगौ नोंथाङा फोरमायदों जि दै बानायनाया जों लाब जायो होनना नोंगौ दैबानानि गेजेरजों दै बानाफोरजों गेजेरजों नोङो माखासे बोरि ओनसोलाव
बिबांनि एसे बिबांनि ओ मुलाम्फाखौ नुनो मोनो ओमफाय बांसिनानो जोंनि माबानि सुबुंनि खहा खालामनायखौ नुनो मोनात
नंगौ नंगौ दैब बानाया खासे सुबुंखौ होनबा मोनसे खायसे सुबुंखौ मोजांबो खालामो एबा खायसे सुबुंखौ एबा दैबानाया खहाबो खालामनायखौ जों नुनो मोनदों नोंगौ दैबानानि गेजेरजों जोङो माखासे जे जोंनि बोरि हा ओनसोलफोराव माखासे जिथु दा दैज्लांबोथोर माखासे बोरि ओनसोलफोराव आबाद मावनो हाया नाथाय बैफोर आबाद मावनो हायि जाहोनाव नैबे दैज्ला बोथोरा एबा जुदि दैमानि जदि लोमसावनाय बे लोमसावनाय जों बोरि हाफोरखौ जोङो माखासे आबाद मावनायनि जों सुबिदाखौ मोननाय जायो जाय जायगायाव बोरि हा बे जायगायाव दै थानो नागिरा बैफोर बालाहा बैफोर बालाहारायाव दै थानो नागिरा नाथाय जोङो दैमानि जितु उसिफावनाय उजिफावनायजों जों बोहैग्लाबनायजों जायफोर गोजौ हाफोरखौ जोङो आबाद मावनायावबो जों एसे सु सुबिदा जानायखौ नुनो मोनो आरो। आबाद मावनायाव जों सुबिदा जायो बेफोरनो जाहैबाय मोनसे मुलाम्फा दै बाननाय दैबाननि गेजेरजों जोङो बे दैमा सा खा खाथि खालानि जिथुनिखि दैमा दैसा बे दैमा दैसानिफ्राय जोङो
जोङो माखासे आबाद मावनायफोराव जिखिनु खरान बोथोर माखासे आबाद मावनायाव जोङो जुदि दै दैमा दैमानिफ्राय दैमा दैसानिफ्राय जोङो माखासे दै लांनानै जेनबा मेसिनफोरजों दै लांनानै जों आबाद मावनायाव जों सुबिदा जायोबा दै लांनानै जोङो आबाटाराव जोङो हैनो हायो बेफोरबायदिनो मोनसे सुबिदा जायो नाथाय बिमानि गेजेरजों माखासे जों सुबिदा जायो दै खाथि खालायाव जुदि दै थायोब्ला मोसौ जिब जन्थुफोरा दै लोंनो हायो बेबायदिनो माखासे आबाद मावनायफ्राव मोजां जायो दुगैनो बेफोरबायदि जि सु बिदिनो माखासे जायो गोलोमसावोबाबाथाय जेथुनाखि जों खहा जानायखौ जों नुगासिनो दं आरो मिथिनो मोनदों आरो जिथुनिखि जोङो
उम।
नोंथां, दै लोमनायफ्रायनो माखासे जि बुस्थु दुगैनाय बेफोरबायदि सुबिदा जानाय नुनो मोनदों। नंगौ जोंनो लाबोयो दिनै जोंनि एरियायाव एबा गोबां जोंनि जायगाफोराव एबा गुवार ओनसोलफोराव दिनै माखासे गायखानाय आबादफोरखौ दिनै दैबाना सिलिंखार खालामलांनायखौबो नुनो मोनदों बे समाव बेनो माखासे रोजा रोजा आबाद फोथाराव दिनै
रोजा रोजा आबादाब फोथाव दिनै फैलर खबनानै फैलर खबनानै फैलर खबना होनानै दिनै आबादफोरखौ सिलिंखार खालामनायखौ नुनो मोनो आरो दिनै माखासे बननि बिबां जिखिनि बन सुबुंफोरनि आबाद फोथारखौ जों खहा जानाय बे समखौनो मोनदों आरो।
सम जाबाय नामा नोंथां? दोनथ' नांला खोमा नोंथां टाइमाबो जाबाय जोंनिया। बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?